हेलौ खोनादोंना नोंथां? औ औ खोनादों होमबा नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोनना नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ होमबा ओ आयदाया जाबाय ओ बहाबा मा ने दावबाय हैैनाय जेरै लावखार ओंखाम जाहैनाय बेबायदि ओ बिनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नंगौ हागोन।
औ होमबा फोरमायनानै होदो नोंथां।
एबा लावखार ओंखाम जाहैनो एबा दावबायहैनाय बेनो जा जों दावबायानो जाथों दावबायनाय माने मोनसे जायगानिफ्राय माने गाव थानाय जायगानिफ्राय अबेबा मोनसे जायगायाव मोनसे बेरायहैनायखौ बुजायो आरो बेयो माने बेयाव दावबायनानै जोंनि गोसोफ्रा मोजां मोनो ओ गुबुन गुबुन जायगाफोरखौ नायहैनानै गोजो माने गोसोफ्रा गोजोन मोनो। बेबायदिनो ओ दावबायनो थांनायजों लोगोसे लावखार ओंखामबो जानाय जायो नङा होमबा। नोंथां। औ ओ दावबायनायनि खोथाखौनो रायलायगोनसै गिबियाव दावबायनाय थांनाया जाहैबाय ओ माने गुबुन गुबुन मिथिंगायारि नुथाय फोर हाजो हाला दैमा दैसा ओ बेबायदिनो गोबां नोगोर नोगोरमा अरनबारि जिब जुनार गोबां गोजान गोजान जायगायाव थांनानै फोरनि नुथायखौ नायहैनो हायो आरो। ओ जेरै ओ शिलंफ्राव थांनानै, सिक्किमफ्राव थांनानै ओ गोबां समायना रमायना मिथिंगायारि नुथायाइफोरखौ नायहैनो हायो। बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै माने ओ जोङो माखासे नुथायफोरखौ नायहैनानै दावबायहैनानै बेफोरबायदि नुथाइफोरखौ नुनानै जोङो गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो बेबायदिनो माखासे गोबां खोथा सोलोंना नैबो जोङो फैनो हायो बेफोर गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायहैनायनि गेजेरजों। ओ दाबायदियाव नोंथाङा
दावबायनो थाखाय फ्रि टिकेटफोर मोनोब्ला नोंथाङा बबेबायदि जायगायाव दावबायहैगोन नोंथाङा? फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। आ दायोथ' जोबोद गरम जादों नङा होनबा बोथोरानो माने ग'रम, दुमनाया माने बांद्राय जादों आरोना?
औ
बेबायदि समाव जो जुदि आङो बहाबा बेरायहैनायनि जुदि सुबिदा मोनोबा आङो, एसे गुसु जायगा जेरैहाय अरुनााचल नङाबा सिशिलं बायदियाव, औ आं बेरायहैनो थां थांगोन मानो होनबा, बे जायगायाव दायो माने, जेरैहाय जोंनि दा आसामावनो हमनानै ला जोबोद गरम जानानै दं। दं आरो जेरैबो दैबाना, बहाबा माने, दैबाना जादों बहाबा बारहुंखा बेबायदिनो जाखायो नालाय दा बिदि समावनो, नङा होनबा ओ दायो। औ बेबायदि सिलं बा अरुणाचल बा मेघालय बायदियाव दायो गुसु जायो। जायोना बिनि थाखाय आं बेफोरबायदि जायगायाव माने बेरायहैनो थाखाय, माने थांगोन आरोना जुदि आं बेबायदि सुबिदा मोनोबा, आरो औ जेरैहाय, ओ बेबायदि गोजानाव थाङाबाबो जेरै जेरै जि टाइमाव जोङो, टाइम मोनो बा एसे फ्रि जायो बा माबा मोनसे खामानिनिफ्राय, जोङो एसे गावखौ माने, रंजाहोनो लुगैयो ना एसेबाबो, बा जोङो गावनि लोगोफोरजों बा न'खर, हरनि जोङो ओ मानसिफोरदो जोङो लावखार ओंखाम जानो, थाङो नङा होनबा बहाबा दैमा जिंफोराव बा बहाबा, हाजो सेरफोराव जोङो थाङो बेबायदिनो औ जे बेहाय ओ मालाबाफोर ओ बहाबा मोनसे जेरै फरायसालिफोरनिफ्रायबो, गोबां जायगाफोराव बेबायदि दावगाहोयो बेरायहोयो। आरो गोबां जेरैहाय ओ फरायसालिनि गथ'फोरखौ लाङो दा बन्द' इस फरायसालिफोर बन्द' जायोना गरुम बन्द' होयो बेबायदि समावबो, माने ओ स्कुलनिफ्रायबो लांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नङाबा, ओ न'खरनिफ्रायबो ओ माने, बेरायहैनायखौ बहाबा थांनायखौ जों नुनो मोनो, नङा होनबा आरो बेबायदि थाङोबा, जेरैहाय ओ गावनि गोसोखौबो मोजां मोनो नङा होनबा मानो होन होनबा जोंथ' दानि आथिखाल मुगायावथ' माने गावनि न'खरनि सुबुं, फोरफोरखौबो न'आव थाबाबो माने सम होनो हायि बायदि जायोना? बा लोगोफोरजोंबो माने लोगो मोनबाबो रायज्लायनो हाया मालाबा सम मोना बेबायदि, जायो खिनथु बेबायदि जों बहाबा बेराय हैयोबा सानसे बा बहा बा लावखार ओंखाम जाहैयोबा जोङो। बेवहाय माने लोगोफोरजों बा न'खरनि मानसिफोरजों गोबां सावरायलायनो हायो बा बा रंजालायनो हायो नङा होनबा,
औ नंगौ नोंथां,
आरो बेनिखायनो दावगाय हैैनांगौ सम मोनबाथाय, मालाबा आ न'खरनि मानसिफोरदो लोगोफोरदो, ओ आरो नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा ओ नोंथांमोननि थि ओनसोलाव माने ओनसोल खाथिफोराव बहाबा इद बेबायदि बेरायहैनाय दावबायहैनायनि माबा मोजां जायगाफोर दं नामा? बा नोंथां
औ नोंथां जोंनि खाथियाव होनोब्लाथ' बेबायदि बेरायथावना जायगाया जाहैबाय ओ सरलपारा बे सरलपारायाव माने ओ लावखार ओंखाम जानो गोबां थाङो आरो मानसि
औ औ
सरलपारा होननायाव हाजो दङ ओमफ्राय बेनि सेरावनो दै दङ अन्थायाव अन्थायाव माने दै बोहैनाय बे अन्थाइनि दैया माने जोबोद गुसु। बेनिखायनो बेयाव गोबां मानसिफोरानो लावखार ओंखाम जाहैनो थाङो आरो माने बेयाव बे दैयावनो बिसोरो दुगैयो दा गरमनि सम नालाय। ओ दा बिसोरो बे दैयावनो दुगैयो आरो जोबोद गुसुबो नालाय। बारबो बारो ओमफ्राय बेनि मिथिंगायारि नुथायाबो समायना। बेनिखायनो बे जायगायाव गोबां मानसिफोरानो माने लावखार ओंखाम जाहैनो थाङो आरो। आरो बेनि अनगायै बो ओ बेबायदि थांथावना जायगा होनोबाथ' आरो रानि गाथोन होननायबो जायगा दङ बेफोरावबो बेरायहैनो हायो। माने बेफोराव माने बैग्रि बिफां दङ आरो बेनिखायनो खाथियावनो दै दङ ओ मानास दै दङ माने बेबायदि ओ दैमा दङ आरो आरो बेयाव माने बैग्रि बिफांबो दङ सायहानि थाखाय बेफोरबायदि जायगाफ्राव थांजायो आरो ओमफ्राय आरो बेफोरनि मादाव माने सरलपारायानो साबसिन होनजागोन आरो मानो होनोबा बेजों थांनाय समाव माने लामायाव गोबां सिख्रिफोरबो नुयो। ओ अरनबारिफोरबो नुयो आरो सम सम बे जायगायाव थांनायाव गिनांगौबो जायो आरो मानो होनोबा मैदेरबो ओंखारो नालाय बे जायगायाव। सम सम बेखायनो गिनांगौबो आरो नाथाय नुनोबो मोनो। ओ बेबायदि आरो ओमफ्राय माने बेयाव सिख्रिफोरबो गोबां ओंखारो ओ लामाजों नुलाङो आरो बिदिनो आरो बे जायगायाव जोबोद मोजां सुदेमखाय बार बारो ओ नुथायाबो जोबोद मोजां बियो भुटाननि बरदाराव जायो नालाय। बेनिखायनो बेनि ओ नुथाया हाजो दं आरो बे हाजोनि नुथायानो बेखौ स समायना खालामो आरो बेनि गुसु दैयानो बेयाव ओ मानसिफोरखौ ओ माने लावखार ओंखाम जानो थाखाय ओ गोसो बोहरो आरो आरो नोंथाङाबो फंनैसो फोरमायबावगोन नामा?
औ औ औ नोंथाङा जेरैबायदि बुं ओ नोंथांमोननिथिंबो बेरायनाय बेबायदि दावबायहैनाय बा मिथिंगानि नुथाय खौ माने नायहैनो हायो नङा होनबा जोबोद मोजां जायगा दं। नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय बेबायदिनो जोंनि थिंबो दं जेरैहाय जोंनिफ्राय भालुफुं भालुफुंखौ खोनादों खोमा? भालबुङा खाथि जायो औ बेयावबो माने जोबोद मोजां ओ माने मिथिंगायारि नुथाय नुनो मोनो बेयावहाय जेरै हाजो दं। आरो दै बोहैनाय मोनसे बेबायदि सरना बायदि दं। आरो दैमा दं आरो बिनि दैया जोबोद गुसुथार आरोना। आरो। बेयाव थांनाय लोगो-लोगो माने दुइ-दैखौ माने ओ इत ओ एसे। ओ गोथां गाबनि नुयो आरोना बिदि। दैखौ आरो बेबायदिनो आ-आरोबाव दं भैरब। कन्द' भैरबकुन्द'आबो खाथियानो जायो जोंनिफ्राय बेयावबो थांनो हायो। बेबायदि दावबायहैनो हायो। यो आरो बिदिनो ओ। जोङो जेरैहाय बेबायदि ओ लावखार ओं। खाम जाहैनायनि अनगायैबो ओ जोङो ओ जेरै-काजि। रङा काजिरङाफोरावबो जोङो दावबायायहैनो हायो नङा होनबा?
औ नंगौ नोंथां।
काजिरङा जा आरो न-नङाबा। बेबायदि नोंथाङा दा बुंनाय बायदि ओ। मानास हाग्रा औ-औ बेबायदि जाय। गायावबो जोङो बेहैनो हायो ओ आरो बेबायदिनो। गोबां जोंनि ओ नेसनेल पार्कफोर दं बेयावहाय। जोङो बेरायहै- बेरायहैनो हायो आरो बेफोरनिफ्राय माने गोबां मिथि। नो हायो आरो काजिरङायाथ' जों। बेयावथ' थांनांगौ जोङो जोंनि ओ दा फरायफुनाय। उन्दै फरायसाफोरफोरखौ जोङो। बेवहाय लांनांगौ नङा होनबा? मानो होनबा बेवहाय जोङो गोबां बा। थ्राफोरखौ मिथिनो हायो आरो गोबां जिब- जुनार। फोरखौबो जों नुनो मोनो बेबायदि जायगाफोराव जोङो। बेरायहैनांगौ आरो बेबायदि। आरो गोबां दं जेरैहाय ओ। तेजपुर-तेजपुरावबो जोङो बेरायहैनो हायो आरो फराय गथ'। जेरैहाय फरायफोनाय गथ'फोरखौ जोङो लांनो हायो मानोना बेयावहाय जोंनि जा। रिमिनारि गोबां ओ नुथायाइफोरखौ जों नुनो मोनो नङा होनबा? ओ गोबां। गोबां रोखोमनि गोदोनि जेरैहाय ओ बायखोन्दा। ओ अन्थाइफोरखौ जोङो बेयावहाय नुनो मोनो आरो गोबां। जोङो हिस्ट्रिकेल जायगाफोरखौ बियाव नुनो मोनो आरो गोबां मिथिनोबो मो। नो बेबायदिनो जोङो ओ जेरै। ओ डिमापुरावबो जोङो थांनो हायो बायखोन्दा नोगोरखौ नायहैनो। नङा होनबा? दावबायहैनो हायो जों बेयावबो औ। होमबा दायो दावबायहैनायनि सोमोन्दै आरो लावखार ओंखाम जानायनि सोमोन्दै। गोबांखिनिखौ जों सावरायबाय। होमबा जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोननिसै नामा नोंथां?
औ दे नोंथां दोनथ'नो हासिगोन नोंथां।